नोंथां खोनादों ना नोंथाङा? आ हेलौ खोनादों ओ खोनादोंना नोंथां
हेलौ हेलौ
ओ खोनादोंना नोंथाङा
खोनाबाय खोनाबाय नोंथां।
अ नोंथांङा बिदिब्ला मा खालामगासिनो दं नोंथाङालाय
अ नोंथां नै आं बिदिनो दैमा जिं दंफां साहायाव जिरायनानै दंथ'यो ओरैनो
दा जोबोद मोजां औ बोथोराबो बिराद गरमथारना नै नोंथाङा आंबो बिदिनो बोथोर गरमखौ लानानै दंफां सिङाव आराम जिरायनानैहाय ओ ओरैनो थास्लायस्लाय लोगोफोरजों एसे सावरायलायनोसो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ औ औ नोंथां
ओ एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो सम थागोन ना?
दङ नोंथां खाह
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोङो आथिखालावथ' जोंहा गोबां ओ बयनिबो आखाइ आखाइ जोङो मबाइल जायखौ जों जामबुं होननानै बुंङो नङा होमबा
औ औ
बयनियावबो दङ दा बे जामबुंआ जोंहा जामबुंनि गेजेरजों आथिखालाव माबायदि जौगानाय फैदों बा माबायदि खहा जाबोदों बा माबायदि मुलाम्फा जादों बिनि बागै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायगोन नामा?
अ फोरमायजागोन नोंथां नोंथाङा मिथिनो लुबैदोंब्ला
औ दे नोंथां होनबा बिदिब्ला एसे फोरमायदो
औ दा जोंहा दा मा होनो ओ जामबुं जामबुं होनोब्लाथ' बयबो मिथिखागौ जोंहा बयनो ओ जायखौ जों मबाइल होननानै मिथियो बांसिन मबाइल होननानै जों उम माने मुं गाब्रिनाय जायो आरो बेखौ बुंनाय जायो आरो जेनेबा दा जोंहा मबाइलाथ' जों बयनिबो आखाइयाव बांसिनानो दंफ्रामजोबो होननानै जों मिथिगौ ओ दा जेन'बा बे मबाइला उम जेन'बा सोलोंथाइ ओ जेन'बा जेन'बा ओ मा होनो बेखौ ओ गासैबो सुबुंनियावनो जाय जेन'बा सोलोंथाइ गोनां सुबुं बा गियान गोनां बा गियान गैयि गासिबो माने बो बोराय गथ' बांसिनानो नुनो मोनसै आरोना गासिनिबो आखाइायाव मबाइलखौ दा जोङो मबाइल बुङो ब्ला जोंहा मबाइला मोननै लामा दिन्थियो सुबुंखौ मोनसेया मोजां आरो मोनसेया गार जि ओ दा जायफोर सुबुंफोरा माने बे मबाइलनि बागै ओ मोजाङै मिथिगौ बा मबाइलखौ माबोरै बाहायनांगौ बेफोरनि बागै मोजाङै मिथिगौ आरो ना बेफोर बैफोर सुबुंफोरा माने मबाइलखौ दासिमाव माने मोजाङै बाहायनानै गावनि फारसे जौगानायखौ बा जौगाथायखौ लाबोदों होननानै आं बुंनो हायो बुंनो सानो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथांं
दा बिदिनो खायफा सुबुंफोरा मबाइलनि बागै बारा मोजाङै मिथिया ओरैनो जास्ट मानो ओ गुबुनफोरा बा सुबुंफोरा मबाइल लादों बा बिदिनो भिडिअ नायनो फिल्म नायनो होन्नानै बिसोरबो बिदिनो लाफाला बायनानै मबाइल बाहायनायखौ आं नुदों आरो खायफा खायफा सुबुंफोरखौ दा बिदिनो खायफा सुबुङा मोजाङै बाहायनो रोङिनि जाउनावनो जोंहा मबाइलनिफ्राय गोबां गाज्रियाव गाज्रि लामाजोंबो दैथाय ओ दैबायलांजानायखौ माने आं नुनो मोन्दों आरो ना खायफा खायफा सुबुंफोरखौ
औ नंगौ नोंथां
जांनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला आं बेखौनो बुंनो हागोन जे जोंहा ओ मबाइलनि गेजेरजों जोंनि सुबुंनि माखासे थांना थानायाव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोर बा बिदिनो नोंनि गोनां माने नांब्रबगौ जानाय बिदिनो जेन'बा नों सुबुं जिउ खुंनाय राहायाव माने एसे गोरलैयै गोरलै जाना फैदों होननानै बुंनो हागोन आरो ना माने।
औ नोंगौ।
बिदिनो नोंथाङा जेन'बा गुबुन दाबसे जायगायाव थायो नोंथांनि माखासे सुबुंफोरा माने फेमिलि सुबुंफोरा गुबुन दाससे जायगायाव थायो थिग बिदि थिग बेबायदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि माखासे ओ लोग गोजों बा गार्जेनजों नोङो खबर सेयार खालामलायनो सानोब्ला गोदोनि समावथ' बेबायदि एथबाव मानि सहसै हायामोन नङा होमबा जोंहा लाइजामनि गेजेरजों लाइजामाव लिरनानै बेखौ लाइजामखौ सोनानैससे हरनांगौ जायोमोन माबा मोनसे खौ रां दैथायहरनोब्लाबो आरो ना नोंथां दा बे खौराङा बै बि थांनिसिम सहैनो थाखायथ' गोबां सम लायै जायगा लायै जायगा जागोन बि थानाय बे जायगाया गोजानब्लाथ' गोबाव समानो लागोन बेसेबां सहैनो थाखाय ओ दा जोंहा बे फोरबायदिया सोलायब सोलायनानै फैबाय दासिबाङाव मा होनो जोंहा गुबुन दासो जायगायाव थांनानैबाबो गुबुन दा दाबसे जायगानि माखासे ओ माखासे खौरांफोरखौ माने दैथायहरनो हायो बा सोंलायलायनानै फोरमायलायनो हायो आरो। दा बेफोरो माने गासिबो ओ मबाइलनि गेजेरजोंनो हाजोबो होननानै बुंनो हागोन। दा जोंहा। मबाइल होनोबाथ' जोंहा मबाइलखौ ओरैनो गोजा जेबो बाहाया माने जोंहा इन्टारनेटबो कानेक्सन थाफायो जाय जोंहा बे मबाइलनि सिङावनो जोंहा गोबां रोखोमनि एप्सफोर मोननो हायो जेराव जों वाट्सएप इन्सटाग्राम फेसबुक बायदि बेबायदि जों एप्सबो थायो मबाइलनि सिङाव दा बैफोर ओ एपसनि गेजेरजों सासे बा सासे सुबुङा मा होनो गावनि माखासे रोंगौ थि। फोरखौ मबाइलनि गेजेरजों भिडिय' खालामनानै बे ओ माने इउटुब फेसबुक बायदियाव हगारो आरो ना दा बे हगारनाय बै बै गुबुन दाबसे जायगानि बेलेग सुबुङा माने‌ न नायनानै बिनिफ्राय माखासे रोंग'थिफोर सोलोंनानै लायो आरो दा बैफोरो माने सोलोंथाइनि बिथिङाव माने बियो एसे ओ जौगाथायाइखौ आं नुनो मोनदों आर ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा बेबायदिनो जों गाज्रि बा गाज्रि लामाजों दैथायनायनि बागै ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो। बेखौ माने मा होनो गावनि समाजावनो जोंनि बे समाजावनो जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जेन'बा जाथायखौ जों बुंनो हागोन जे जोंहा बांसिन बे माने गाज्रि लामाजों दैथायाइ जायो होनोब्ला उन्दै उन्दै बैसोनि सुबुंफ्रानो माने दैथथाय जानायख जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां जाय सुबुंफोरा मान ने एसे बैसो जाहांनाय बैफोर सुबुंफोरा माने बिमा बिफानाव मबाइल बिनानै लाय यो दा बेफोर मबाइल मोननाय लोगो लोगो बिस सोरो मबाइलखौ माबोरै बाहायनांगौ बिनि बागै मोजाङै मिथियैनि जाउनाव बिसोरो माने ओ ससियेल मिडियायाव बिसोरो बांसिन एक्टिभ थानाय जायो दा बेफोर एक्टिभ थानायनि खार'नाव माने बै ससियेल मिडियायाव जोंहा गासिबो बिथिङावनो मोजां मोजां नंजोबा गाज्रियाथो थाखायोआनोखा जोंहा बिदिनो माने ससियेल मिडियायाव माने गोबां गाज्रि गाज्रि भिडिअफोरबो थायो आरो। दा बिसोरो गथ'फोरा माने माखासे बिदि गाज्रि भिडिअखौ नायदावोब्ला बिसोर नायबाय थानो लुुबैयो आरो बे नायबाय थानानै बे भिडिअ'आव माखासे केरेक्टार बा आखु थायो बेफोरखौ माने सोलोंनानै लायो सोलोङोबा फल' खालामफ्लाङो माने बिसोर नायबाय थायोब्ला। दा बेफोरबायदिनि खार'नाव माने। मा होनो गावनि माखासे इयुन फिउसारखौ बिसोरो गाज्रि खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोन्दों आर ना।
औ औ।
बे मबाइलनि बागै माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां नोंथाङाथ' गासैखौबो आंनि मोजाङैनो फोरमायनानै होलांबाय ओ जे जानबुंनि गेजेरजों मा बायदि दि ओ सासे सुबुङा खहा जायो बा सासे सुबुङा माबाददि मुलाम्फा खालामनो हायो बिनि बागै दा आंबो नोंथांनो नोंथाङा मिथिफिननो लु बैनायलाय आंङो एसे फोरमायनो सानबाय ओ जोंहाथ' जोंहा आजिखालिनि जुगाव जोङो बयनिबो खोमा खोमा बयनिबो आखाइ आखाइ जों बयनिबो पकेटआव बा साफ्रोमनावबो न'खरावनो गंब्रै गंबा गाहामसिम सानबुंखौ बा मबाइलखौ थानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
नंगौ।
राव गंसेबो मबाइल गैया होननानै जों बुंनो हालिया मानोना बि मबाइलनि बाहायनाया आजि खालाव आजिखालि गोबां जौगाबाय गोदोनि समावथ' जों जेबो गैयामोन। दिनै बे मबाइलनि गेजेरजोंनो ओ जोङो मुलुगखौनो गंसे न'खराव दोननाय बायदि मोनबाय। बे गंसे न'खराव ओ नो थानाय बायदि जोङो खालामनो हानाय जाबाय जेरै मबाइलनि गेजेरजोंनो। बेै मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो बेसेबांबा गोजानाव थानाय। सुबुं माहारिफोरखौबो बे जायगायावनो गावजों जिरायफानानै रायज्लायदों बेफोरबायदि जोङो गेजेरजों रायलायनो हानाय जाबाय बा जोङो दिनै मबाइलनि गेजेरजो जोंनो जोङो माखासे समाजारि बिजोंफोरखौबो जोङो ओ गोसारहोनो हाबाय दिनै जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो दाब दाब जायगायाव जों गाव गावनि फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनबाय। जो-जोंहा मोनफ्रोमबो बेनो जोंहा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंहा मोजां आरो गाज्रि होननाय थाखायो। जेरै मबाइल बिथिङावबो जोङो मोन मोनसे गाज्रि बा मोजां बे मोननैबो दङ दिनै जोङो जायखौ मोजां बाहायनो रोङोब ब्लानो मोजां जादों आरो गाज्रि बाहायनो रोंदोंबानो गाज्रि जादों दिनै मबाइलनि गेजेरजों जोंङो गोबां जौगाखांदोंब्लाबो बिनि बिथिङाव जोङो गाज्रिफोर दङ। दिनै आंङो मोजांनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंहा मबाइलनि गेजेरजों बेबायदिनो मबाइला जोंनो ओ बुहुमखौनो मोनसे न'खर बायदि खालामनानै लाबोदों जेरै मबाइलनि नि गेजेरजोंनो जोङो दाब दाब हालामावहाय ओ जोङो दसे समनि गेजेरावनो गोबां खामानि मावनो हानाय जादों। मानो होनोब्ला जोङो दाब दाब हालामाव थानाय समायना समायना जायगाफोरखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय सुबुंफोरजोंबो सावरायलायनो हादों बाथ्रा रायलायनो हादों। दसे समनि गेजेरावनो जोङो बैसोरनो माबा मोनसे खौरां जायोब्ला जों बेखौ मिथिनो मोनदों। दिनै माखासे जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो माखासे समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजों मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंनो बबेयावबा माबा मोनसे जाथायफोर जादों दोंब्लाबो जोंङो जोंङो बेखौहाय गोख्रैयैनो बा हरखाबैनो जोङो लोगो लोगो मोनफिननो हानाय बेबायदि जोङो मोननो हादों। मोनथिनो हायो। बा मोननो हायो दिनै मबाइलफोरनि गेजेरजों सोलोंथायारि बिथिङावबो जोङो गोबां सोलोंथाइफोरखौ ओ गोबां ओ सोलोंथाइफोरखौ सोलोंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नंगौ।
जेरैहाय जोङो सोलोंथायारि बिथिङावनो नायोब्ला जोङो माखासे गोबां नांगौ जों जायफोरखौ मोन मिथिया बेफोरखौ जोङो दिनै मबाइलनि गेजेरजोंनो ओ नेटाव सार्च खालामनायनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो मोननो हायो। बेफोरबायदि आरो आथिखालावथ' जोङो डिजिटेल जानायनि उननिफ्राय जोङो मा माखासे मबाइलफोरनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइफोरखौ लानाय नुनो मोनसै मानोना अनलाइन क्लास खालामनाय थाखा खालामनाय जोङो बेयावनो डकुमेन्टस आपलड खालामनाय बेफोरबायदि गोबां ओ नेटनि खामानिफोरखौ जोङो मबाइलजोंनो मावनाय जायो आरो दा मबाइलनि गाज्रि होनोब्ला दिनै सुबुं माहारिफोरा ओ मबाइलखौ मोनसे मोजां खामानियाव बाहायाखै मानो होनोब्ला बिसोरो मबाइलखौहाय गाज्रि खामानियाव बाहायदों जायफ्रानोखि बेफोरखौ मोजां खामानियाव जेरैहाय जोङो फरायनाय नि बेलायावहायनो सोलोंथाइफ्रा फरायसाफ्रा लानानै बेखौहाय जोङो फरायनायनि बिथिङाव बाहायालासिनो ओ बेबायदिनो भिडिअ नायलाबायनाय मेथाइ खोना संला बायनाय माबा बिदि भिडिअ बानायला बनायनो बेदि सोरखौबा दिनै मबाइलनि गेजेरजोंनो सोरबाया सोरनिबा जिउखौबो फोजोबस्रांनानै होदों बेयो मोनसे जोङो गोबां बेबायदिनो मबेलनि जेंनाफोरखौनि गेजेरजोंबो भुगिनो गोनां जादों बेनि मबाइला मोजांखौ लाबोदोंब्लाबो सोरबानि बा सुबुंखौ समखौ जानानै होदों दिनै सोरबा सुबुङा मोजाङाव बाहायनो रोङाखै दिनै जों मबाइलखौ बाहायनांगौआ मबाइलजोंसो बाहायादों सोरबा बायदिया बेफोरबायदि गोबां मबाइलनि गेजेरजों खहा जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिदिब्ला नोंथां जोङो जेसेबां सावरायगौ जेसेबां बांलाङो ओ जोंनि समाबो जाबाय दा जोङो बिसेसिमखौनो रायज्लायनानै दोन्थ'नो सानबाय आरो आं
औ-औ जागोन नोंथां जागोन। औ दे बिदिब्ला
औ दे नोंथां